हेलौ जोंना अनलाजों माबास सोमोनलै ओ माबा मा होनो दाउ
ए
है नै दं ओरैनो से जिरायनानै
ए बेरायहैनांगौमोन ना टावाङाव नेकस्ट मान्थआव
औ औ ए बेरायहैनांगौमोनदां
थावङाआव थाङ खोनायाखै?
खोनादों खोनादों माला?
नेकस्ट उइकआव
ओ फ्लानिं फ्रालाय मा बादि जाखो? माने बाजेथफ्रा।
थांनोसै एसे एसे लानानै। साननैनि सा औ। सानथामसो ट्रिप।
ओ माजों थांगोन थांनायाथ।
थांनाया बाइकजों थांसै।
साबैसे जालांगोन जोंलाय?
जोङो आदजन दसजनसो जानांगोन दां।
नोंसिना मा ओंख्रि जादोंमोन?
हा।
नोंसिना मा ओंख्रि जादोंमोन?
जोंना माबासोमोनलै सबाय बिमाजों आलु ओमफ्राय बयलारसोमोन।
गोथावथार माथो।
गोथाव गोथावालाय।
नोंहा लाय दा मा खालामदों?
जिरायला बायनानै दं।
आ
बि
दा बेराय हैनांगौ मोनना बैयाव।
राजगराव।
फास्टफुड जाहैनांगौमोन फासटफुड मम।
दाव आइथिं।
गुगुनि।
औ सोरखोबा लोगो लादो सानैसो ज थांसै औ। नआवनो दं नोंहालाय?
आंबो नआव दं।
ए नोंसिना थाइजौआ मोनबाय। नोंसिना थाइजौ थाइजौआ मोनबाय?
मोननानै जोबलायलांसैसो जानो फै जानोबा?
ए गाबोनफोर जाहैगोन र।
गाबोनसो थोद गोदैयानो लाखावजाया।
गोदैमार जानो? गोदै जानो?
गोदैब्रा
ए जोंनाबो खान्थाल दंमोनलै देराखै खान्थालानो आमथिसुवा जासिगोननो ओमफ्राय
दा जानोबा बै थाइजौखौ?
औ दा जाहैगोन र'
बानलु गोसा होननानै गोथांखौ लगायना जानोसैब्रा
जायो सिनि लगायनानै
सिनिजों
ओमफ्राय सोर सोर दं न'आवलाय?
ओंलै दंजोबो नै माबा मामि बाबा फंबाय दं
आ दे
नोंसालाय?
जोंनाबो दं बिमा दं आं दं फिफा दं सिबाय
दालाय मा मावगासिनो?
दायो मावथ'वाखै एडमिसन लाफिनसै एबार
अबाव लानो सानखो?
लानायाथ' लाथ'वाखै मा एप्लाइ जायाखै।
ओंखायनोथ' माने अबाव लानो सानखो?
ओ लानोसै बेयावनो सारियालिफोरावनो।
आ
नोंहालाय इगजामा जोबबाय?
औ जोबबाय
माबादि थांखो?
एसे मोजाङैनो जाबाय हानद्रेदाव माबा जोंदों खोमा थारथिसे
आतसा
औ
बिसेबां मोनबा फास?
टोट टुइन्टिफाइभ
ए
उम
फरायनो बालायलांबाय माथो
फरायनांगोलै फरायबासो रिसपेक्ट मोनो
नंगौ नंनायालाय
गिदर गिदिर फराय नांगौ
ओमफ्राय मा मावगोन
ए दा दसे थानानै दुगैनानै ओरै बेरायलांबायथानोसै लोगोफोरजों फै नोंबो फैयोबा एसे बेरायहैनि
हमा फलनसिं
औ माबा आल आन्दासाव गोथाव गोथाव मोनथारो माथो।
अ खल'नियाव हाय ए ओइ दा दिजननियाव नामा?
औ
आ औ गोथाव जाथारो बेना मम आबो गोथाव जायो।
ममआ गोथाव जाथारो सुबाबो गोथावथार
ओ बिराद गोबाव जाबाय जायोया र जाहै नांसिगोन दा।
उम ओइ लोगोफोरबो फैगोन दां हा
दानो फैदो।
औ दंखायो दंनायालाय। थाव सोनांलायगोन आरो इसे खैथासोआव थांगोन?
दा माबासोआव थांसै खोमा। फासथासोआव।
जायो।
उम रिगसा मोनबो फैगोन?
औ फैगोनदां।
बिसिनाव एगजाम जागासिनो होनदों नामा?
जोंनो दिनै गाबोनबो दंनो।
ओ थामानि खारैथाराखै नामा नोङो माबायाव
ओहो दामानि प्रेकतिस थाङाखै। बा इसे बाथ'नान दंलै।
ओ
मेंनाय मोननानैनो उनफ्राव थांसै
गाबोनथ' थांसै ना होमबा?
गाबोननिफ्राय थांजागोन थांजाबालाय
थांनांगौैलै ओरैनो बेखार थास्लासाय खारबाय थानांगौ।
बर' दिनावलाय बर' दिनाव?
बर'दिनाव?
औ बर'दिनाव एबार सपपिं खालामहैनांगौलै गुवाटियाव
गुवाटियाव
औ फेन्सि बाजारा मोजां मोजां जेखेट मोनोना खम खमाव
एक्जफिजा गस्लाबो मोनोना इयाव?
औ ओमोननायालाय
एक्सुखियानो मोजां मोजां नोंहो मोनथारो होनदों माथो मानसिफ्रा
ओम जेकेट मोजां मोजां मोनथारो
फेराखै आंबो थांनानै नायनोसैनि एबार
औ
ओम
देग्लायलाय फुजाया अक्ट'बराव ना अक्ट'बरनि उनाव थाय
गैया अक्ट'बरावनो योब्रा अक्ट'बरनि देग्लायना एसे थाब बावसोनो फास उइकाव
ओ थांनाय अक्ट'रावबो बिदिनोमोन एडभान्समोन ना? पुजाया
औ ब्राद देरभास जायोलै दाना
एडभान्स जाबाय गासैबो
राजकरआव फांसनाव थाङा फांस सन दंनो मादो
माला दिनै?
औ दाहाय
बेराय हैजागोन बेरायनायालाय एसे दावबायनांगौ औ।
गा मेला गाखो हैनांगौ
औ दावबायबासो गोसोफोराबो सान्थि जायो माथो।
औ
दावबायनांगौ इसे गोजान गोजानाव। टाइम स्पेनड खाम नांगौ।
दा नायसै होमबालाय न'यथा सोआव।
औ
मेला गाखो हैला बाय सैब्रा
उम
मेला गाखोखांनानै जाला बायना फैनोसै।
औ मा सियाराव जिरायना दं नोंलाय?
हा
नोंसिना मा सियार इउज खामो होनदां?
जोङा
औ
है जोंना दाम खमि बै मा होनोमोनलाय डाइनिं टेबोलाव मोनफाग्राखौसो इउज खालामलै जोंना।
एह माबानियासो मोजांलै दं दंफांनियासो मोजां दंफांनिया।
नोंसा दंफांनि नामा?
औ जोना दंफांनि।
है जोंना फैसायानो गैथाराबा दा मानि
बो आबौआ सिगां बानायलांनायसो।
ए जोंना आबौआनो गैयाबा बानायनो
ए, जोंना आबौ बानायलांनायसोमोन सिगां। उम
बानायजागौमोन।
औ दे होमबा दा दावबायलां दावबायलांगासि दं आं नोंसिनिथिं औ दे। दोनथ'दो दे।
औ